जों
औ औ खोनादों
औ खोनादोंना नोंथां
औ मोजां खोनादों नोंथाङालाय ओरैनो मा खालामगासिनो नोंथाङालाय
दा ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
औ दा आं नोंथांनाव फन हरनायनि खार'ना जाहैबाय जोंनि जे माखासे आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां?
जागोन दे जागोन।
औ दा बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा फोरमायग्रो होना आं
आबादनि सायाव ना?
औ नोंथां।
दे आंनो फोरमायग्रोनोसै।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों आं खोनादों नोंथाङा खोनायाखै नामा
औ खोनाबाय एबार नोंथां
हम
दा औ दा बिदिब्ला आंनो फोरमायग्रोसै नामा नोंथां
ए दे होम्बालाय फोरमायग्रो दे
बांद्राय मोजाङै खोनाफैायाखै नोंथां।
ए आं खोनादों नों नोंखौ नों फोरमायग्रोदो होनदां।
ए औ दे बिदि जोंहा जे आबाद मावनायनि सायाव ओ बुङोब्ला जोंहा न'आवनो माखासे आबाद मावनानै ओ जानो हायो। बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा माइ आबादखौनो होननो हायो। जेराव जोङो ओ माइ गायनानैनो जोङो माइरं दिहुननो हायो। जेराव दा जों ओ माइरंखौनो जानानै जोङो दा जिउ राहा खुंनाय एबा थांनानै दङ। बिनि थाखायनो जोङो ओ माइ आबादखौनो जोंनि सुबुं माहारिनि गाहाय आबाद होननानै जोङो मिथिनो बुंनो नांगोन आरो।
औ।
दा जोंहा माइ आबादखौ मारै गायो होनोब्ला? आ। जोंहा माइखौ गायनो थाखाय ओ गुवार दुब्लिनि जे दै थानाय जायगा बेनि गोनांथि जायो। बेखौ जोङो गिबियाव हालौवनानै माखासे हाग्राफोरखौ जोङो। बोस्रांनानै लानाय जायो आरो, बेनिफ्राय जोंहा ओ दब्लायसे बा दब्लायनै जोंहा हा फोमोननाय जायो। जेराव जोङो बेहाय ओ माइ जोलै दोनथुमखानाय जे थांनाय बोसोराव थांनाय बोसोरनि माइखौ जोङो दोननानै ओ जे दैयाव सोमनानै बेखौ गाजा बेरहोननाय जायो गाजा बेरहोखांनायनि उनाव बेखौ बै जे फोमोननाय हा
उम।
ट्रेक्टरजों नङाब्ला मोसौजों जोङो बेखौ फोमोननाय जायो। दानि जुगाव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनसै। गोदोनि समाव बांसिनानो ओ मोसौजों हालेवोमोन। दानि समाव ओ ट्रेक्टरजों हालौवनायखौ जों बांसिन नुनो मोनबाय आरो। ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां सोलायबोबाय दा बेबायदिनो हालौ खांनायनि उनाव जोंहा बै जे दैयाव सोमनानै गाजा बेरनाय माइ गुथि बेखौ जोङो सारनानै फोनानै होनाय जायो आरो बेखौ फोखांनायनि उनाव जोंहा माखासे ओ रासायनारि हासारबो होनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा बेखौ रावन जोंहा बेरा होनाय जायो आरो जाहाथे बेहाय मोसौ एबा बोरमा बैफोरबायदिया हाबनानै जाहाथे जोंनि आबादखौ ओ खहा खालामा बिनि थाखाय जोङो बेरा होनाय जायो जेरै मुस्रि मुस्रि एबा ओ औवाफोरजों जों मुस्रि होनाय जायो आरो, बेनिफ्राय
ओ
जोंहा बेखौ ओ फोखांनायनि उनाव बेखौ फुख्ल'नानै लानाय जायो जेराव बेखौ गायस्लायनांगौ आरो खनसे गायस्लायबावनांगौनि गोनां थि जायो आरो मानोना जोंनि आबादा जाहाथे मोजाङै मोजां फिथाइ थायो बेनि थाखाय। बेखौ गायस्लायनो थाखाय जोंहा गुवार दुब्लिनि गोनांथि जायो। जेराव दै थाबाय थाग्रा बेबायदि। जेराव जोंहा तरजोंनो हालौवनानै हाब्रु बानायनानै जों बेहाय ओ गामिनिनो माखासे आइजोफोरखौ ज' लिंनानै सावरि एबा ओ खामला हाजिरा लिंनानै जोङो जयैनो बेखौ गायहोनाय जायो। बेनिफ्राय गायखांनायनि उनाव जोंहा बेहाय माखासे मुलिफोर हासारफोरबो जों सारनाय जायो आरो। जोङो एम्फौ-एनला, दाउमा-दाउसाफोर जा जानो हायैनि थाखाय एबा जानानै खहा खालामनो हायैनि थाखाय जों बेहाय हाथाइ बाजारनिफ्राय मुलि लायनानै जों बेहाय सारनानै होफैनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोंहा बेयो जेब्ला गिदिर ओ देरबोनानै फिथाइ थायनाय एबा थायनानै मोनना मोनो बेखौ जोङो खासिजों हानाय जायो ओ बेखौ हा हाखांनायनि उनाव जोंहा ओ मारा होनाय जायो आरो। जोङो दा बांसिनानो मेचिनजों मारा होनायखौबो जों नुनो मोनसै। गोदोनि समाव मोसौजोंनो गासिबो खामानिखौ मावजोबनाय जायोमोन। दानि समाव ओ मिसिनजों मावनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। बेबायदिनो मारा होनानै बिनि देथा आरो बिनि गुथिखौ आल जुदा जुदा खालामनाय जायो आरो बे जुदा जाखां खांनायनि उनाव जोङो बे माइ गुथिखौ जे माइ फिथाइ बेखौ जोङो बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो आरो जेराव जोंहा बाख्रि खौ न'नि सानजाहा लुनाय जायो बाथौनि खर'आव बेखौ बेहाय जोङो बे माइ गुथिखौनो सोनानै दोननाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा न'आवनो गोबां आबाद मावनाय जायो आरो दा नोंथाङाबो माखासे जे जोंनि ओ आबाद मावनाय बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन। ओरैनोथ' नंगौ दाथ' दैज्लां बोथोर दा आ आबादनि सिजोन होनोबा जोंहा गाहायै माइखौनो होननांगोन। नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनिजों नोंसिनिजोंहाय जेरेखम माइ गायनायखौ खोन्थाबाय आदब खान्थिफोरखौ थिग जोंनिजोंबो बे एखे रोखोमैनो होनबाबो माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा जोंनिजोंहाय सिगां खोथिया फोनो थाखाय बांसिन माने गोरान जायगायावनो गोरानैनो फोनाय जायोमोन आरोखि सिगां समावहाय जेरै ओ जेरै नोंथां थां मा होनदों सोमनानै फोनाय खिन्थु जोंनियावहाय ओरैनो गोरान जेनेबा बारिफ्रावहाय जेन हाया हासार गोनां बेबायदि हाखौहाय सा सायख'नानै नो होनानै बा एवग्लिनानै फोजानाय बायदि खालामनानै बेवहाय गोरानैनो फोनाय जायोमोन माइखौ बेनिफ्राय बेखौहाय बे माइफोरा जाहाथे सायाव थाया बिनि थाखाय मै होनानै होयोमोन मोसौजोंहाय आथिखालावथ' नोङो हालौनाया ट्रेक्टर फोरजोंसो बांसिन जाबाय नालाय दा मै मै होनाय आरिनायाबो गैलिया दा मोसौजोंसो होनाय जायो बांसिन बेखायनो मा खालामसै दायो बेबायदिनो फोनानै हासिनिफोरजों हायनानै माने सिङाव थांनाय बायदि खालामनानै होनायखौ जों नुनो मोनो ओरैनो बे मोनसे सोमनानै फोनाय बेबो जोंनियावहाय जाबाय। आथिखालाव माने सिगां समाव गैथारामोन आरो। उम आथिखालावसो बेबायदिखौ आं नुनो मोनबाय आरोखि आंनि नुनायावहाय। ओ गिसिजों गिसि खालामनानै फोनाय बा गाजा बेरहोनानै फोनाय बेबायदिया जेनेबा सिगाङावनो जोङो न'आव दोनखानाय माइज्लि नङाबा हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनाय माइज्लि फोरखौ जेनेबा बस्थानि‌
औ
फाथो बस्थानि बस्थायावहाय सोनानै जेनेबा फुख्रि बा मबेबा मोनसे दैफोरावहाय सो सोमनानै दोनबाय सानसे बा साननै बिदिनो जेब्लानाखि बियो गाजा बेरहां जायो अब्ला जों बेखौहाय बोखांनानै बबेबा मोनसे जायगायाव जोङो दोननानै माने दैखौहाय फसरबाय बा सरद होबाय आरोखि। बिदिनो बे फुसरनाय बा सर' होनाय समावहाय जोङो माखासे बिलाइफोरजोंबो खोबनानै दोननाय जों नुनो मोनो बिदिनो थालिर बिलाइ नङाबा थादुन बिलाइ बेफोरजोंहाय बेबायदिनो जोङो बे खालामनाय आदब खालामनाय समावनो जोङो दुब्लि बारियावहाय जेनेबा फोनो थाखाय खोथिया थिलिखौबो जोङो एवनानै लाबाय बेखौहाय फोनो थाखाय जोंनो एसे हाब्रु नांगौ आरोखि। हाब्रु लोर लोर जानाय बे जायगा नांगौ बेबायदिनो जोङो हाब्रु एसे थानायाव अ एवनानै लानायाव आरोखि जोङो बेखौ फोनानै होयो आरोखि। आरो जोंनियावहाय जेनेबा माइ गायनाय नोंथाङा जेरै बुंदों खासिया गायनाय थिग जोंनावबो बेबायदिनो गायो खासिया गायनाय जायो। जेनेबा खोथियानिफ्राय जोंङो खोथिया खौ फुनानै उम खासि-खासिया गायस्लायनाय जायो। आरो खासिया खौहाय ओरैबायदि दुब्लियावहाय गायनांगौ जायो माने दैफ्रा एसे दैब' बा बेहेरबारि मानि जेराव खोथिया गायजाया खोथियाया बांद्राय जौवा नालाय एसे गुसुं सुं गुसुं जायो। खासिया गायोब्ला एसे गोजौ जाबाय। गिदिट जाखाबाय माने थागद जासिनखाबाय नालाय आरो जेरावनाखि दै बोहैबाय थानाय‌ माने खोथिया बा खासियाफोरखौ खौहाय माने बुग्लेबनो हायि बायदि बेबायदि जानायनि थाखाय खासियाफोरखौहाय गायनाय जायो आरो ओ‌ गोदोनि मानिे सिगां समनिफ्राय जोंहा माने मिथियो आरोखि माने खासिया गायोब्ला फिथाइफोराबो साबसिन जायो होननानै जोंहा मिथियो सिगांनिफ्रायनो बा फो फोथायनाय दङ ओ बेबायदिनो जों खासिया गायनायखौ गायो। आरो जों खोथियाखौबो गायो खोथियायैनो दडाइरेक्ट एवसि जाबोबा गाय गुबैबो गायनाय जों नुनो मोनो। बेफोरखौहाय मानि जेरावनाखि दैनि बा जेनिबो माने बांद्राय जेंना नुजाथिया आरोखि गायनो थाखाय मोजां दैनिबो मोजां जेनिबो आंखाल गैयै बेबायदि जायगायावहाय खोथियैनो गायनायखौ नुनो मोनो आरोखि माने खासिया गायालासिनो ओमफ्राय माइज्लिनि बेलायावहाय जों सिगां समावहाय
बांसिन न'आवनो दोननानै गायनाय नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव मा खालामनाय नुनो मोनबाय जों बाजाराव मोननाय माखासे माइनि मुङाबो गोबां जाबाय आरो खाथि बाजाराव मोननाय जेरै रनजित रन्जना बेबायदिनो गोबां दङ बेफोरखौ जों लाबोनानै गायफैनाय नुनो मोनसै आथिखालावहाय बेबायदिनो जों गायखांनानै जोङो नांगौखिनि दैखौ जोङो नायबाय थायो बेबायदिनो मुलि एम्फौफोर जादोंबा होनाय आरिनायखौबो जों बेबायदिनो
जोङो माइ फिथाइ थाइजासिम जोबोद आदर लायो आरोखि बिदिनो मोनोब्ला जों हानाय आरिनाय बेफोर जाहैफिनबाय आरो। बिदिब्ला नोंथां टाइमआबो जाबाय नामा?
औ नोंथां दे बिदिब्ला